औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
नै दा आङो दा ओरैनो दंथ'यो आरो नोंथां जिरायनानै
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नों?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आङो आयदाखौ फोरमायनानै होननि
औ
जोंनि बर'फोरा जिहेथु गुबुन हारिनिखौ बुंनो सानला आङो जोंनि बर'फोरखौनो होननोसै जोंनि बर'फोरा जिहेतु औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो ना।
औ
सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायनो हागोन ओरैनोथ' आं बारा मिथिजोबा। होनबाबो जा मिथियो बेखौनो होनलाबायनोसै।
औ औ आं एसे फोरमायग्रोनानै होनो होनब्ला।
औ दे नोंथाङानो खोन्थाग्रोदो।
औ जोंनि बर'फोरा औवाखौ माने गोबां खामानियावनो जों बाहायनायखौ बेखौ नुनो मोनो आरोना। जेनेबा जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोङो औवानि बाहायथि बेखौ बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो जेनेबा हारिमुनि बिथिं बिथिङावनो होन आबाद मावनायनि बिथिङावनो होन धोरोम सिबिनायनि बिथिङावनो होन बा जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि बिथिङावनो होन माने गासैबो बिथिङावनो औवाया जोंनि गेजेराव नांफानानै थायो आरो ना। बे औ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोंहा गोदो न' लुनो थाखाय दानि बायदि सिमिट अन्थाइ बाला बेफोरबायदिनि बाहायथि गैयामोन बेनि थाखायनो गोदो न' लुनो थाखायबो ओ इदिनो औवाखौनो बाहायनाय जायोमोन जेनेबा खुन था हिसाबै जोङो औवा बुरखाखौ बाहायो बिदिनो जेनलाबफोर बिदिनो इन्जुरफोर बेफोरखौ बानायनो थाखाय बो जोंनो औवानि गोनांथि जायोमोन आरो ना।
औ
ओमफाय जोंहा जिहेथु धोरोमनि बिथ थिङाव होनोब्ला जोंहा बर'नि आंगो धोरोमानो बाथौ धोरोम नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ बे बाथौ धोरोमनि जेबा बाथौ बेखौ दुमनो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो।
औ
बेनि उनाव संनाय खावनायनि बेलायाव थाङोब्ला बा बिदिनो संसार जानायनि बेलायाव जोंना न'खराव गोनांथि जानाय जेनेबा माइरं जावनो थाखाय ओ माइगाब जुजाय एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनो थाखाय जोङो
आ संग्राय सान्द्रिनि गोनांथि जायो बे संग्राय सान्द्रिखौबो जोङो औवाजोंनो हेबनायखौ नुनो मोनो।
औ
आरो बिदिनो ओंखाम संग्रायाव बाहायनाय जेनेबा नोंथांमोननियाव औवाजों बानायनाय ओंखाम संग्रायाव मा मा मुवा बाहायो बेखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
खादा औवानि खेरखा हेबोना फिसा फिसा।
ओं ओं।
बेफोरखौ मैगंफोर दोननो बाहायो।
औ
ओमफ्राय ओंखाम संनायावथ' बन सुखायो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो बिबार बारि खाद बिबारफोर दोननो बिदिनो खादा बानायो।
ओं ओं।
ओमफ्राय जे संग्राय सान्द्रिखौबोथ' बुंखाबाय नोंथाङा।
ओं ओं। आरो बिदिनो ओंखाम संग्रायाव जोंहा बै ओ ओंख्रिखौ सानो थाखाय दालि खाथा जायबा जों सागं बुङोना बेखौबो औवा जोंनोथ' बानायनाय जायो।
औ खादौखौबो बानायनाय जायो। औ ओंखामखौ एरखावोना ओंखाम मोनबाथाय।
बिदिनो गोबां बुंनो थाङोब्ला आरो जोंहा न'नि जेबा बाउणडारि बा बेरा दुमो बेफ्रावबो बाहायो नङा होमबा जोङो मोसौ मोसाफोरा बेनि थाखाय
बिदिनो नाफोर हमनो थाखाय फल' जेखाइ, खबाय, सेन आरिबो हेबनाय जायो आरो औवाजों
औ आरो खानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'नि मोनसे दामजु सिफुं नङा बे सिफुंखौबो जोङो औवा जायो यो बर'फोरनि दामजुआव बैसागु बोथोराव जाहैबा जोङो गरखा ना थरखा होनो बेखौ बेखौबोथ' जों गोमानिफ्रायनो बानायनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ
आरो जोंना गंगोना दङ बर' फोरा मोनसे दामजु गंगोना बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
औ
आरो आबाद मावनायनि बिथिङावबो जोङो औवाखौ गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां जेनेबा ओ जेरै गोदोथ' जोङो बांसिन मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन नङा होमबा आबाद मावनो बे हालेवनायाव जाहैबा मोसौखौ जोङो होनो थाखाय लावथिनि गोनांथि जायोमोन नङा होमबा लावथिखौबोथ' जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो
औ
बा माइखौ गायनो थाखाय हाया मोनोब्ला जोङो खनसे मै होनाय जायो नङा होमबा मै होनायखौबो मैयाबो जोंना औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ औवाजों बानायो
औ औ। ओमफ्रायो आरो जेनेबा बे माइखौनो जेब्ला हाखांनानै ओ मोथि खाखांनानै जेब्ला सरखांनानै रोगानांगौ जायो न'सिम मारा होनो लांनो गोनां जायो अब्ला जोङो बेखौ बावखाजों रोगानाय जायो बे बावखाखौबोथ' जों औवा बुरखानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
औ
बिदिनो गोबां आरोना जोंनि गेजेराव औवानि बाहायनाया
औ
ओ जि दानायावबो जोङो औवा खौ बाहायो जि दानायाव मा मा खामानियाव औवाखौ बाहायो एसे नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ बिदिनो जि दानो थाखाय गनसा नांगौ सेवारि नांगौ ओमफ्राय बै आथिं गाग्रा गरखा बानायोना
ओं ओं
बेखौबो औवानि नांगौ आरो ओमफ्राय सालखुन्था बानायनो थाखायबो औवा बुरखा गिदिरा
औ औ।
बेखौ बाहायनाय जायो आरो
औ
जि दानायावबो
औ
ओमफ्राय दाथ' बे जान्जिनि जि दाग्रा ओंखारदोंना जान्जियाव लानानै जि दायोना बेयावबो माने खुन्था बानायो ओमफ्राय औवाखौनो गनसि बानायो खुन्दुं खुन्दुं साग्रा मुस्रा साग्रा बिदियाव बाहायजोबो आरो सेवारि आरियाव
औ औ
ओमफ्रायथ' ओरैनो गोबां खामानियाव बाहायो बाहायनाया औवाया ओरैनो खुन्दुंफोरबो बानायनाय नुयो दाना औवानिफ्राय लेखा बानायो इदिनो कम्पानि औ लाङै लाङै गोबां मोजां मोजां बुस्थु दिरुंग्रा जाबाय आरो मिसिनफोरजों।
ओम नोंगौ नोंगौ।
नोंथाङा ओरैनो मा मा बानायो होनना मिथियो मेसिनफोरजों
खोनायाखैन
ए ओरैनो औवाखौ मिचिनफोरजों मा मा बानायो होननानै मिथियो नोंथाङा?
उम आंनि मिथिनायावथ' जेनेबा जाय जोङो फरायबोनो लेखा बहि बेफोर जोङो बानायो होननानै मिथिनो मोनो आरो आजिखालि माने औवाजों बानायनाय ओ फावथेनफोरबो मोननो हायो जे सिङाव जोङो बिल सोनानै फावथेनफोरबो बानायो आरो बिदिनो माने गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जेनेबा जोङो माखासे न'फ्राव साजायनानै बिबारफोर स सोना दोननो थाखायबो हौवानि माखासे बायदि रोखोमनि खालार फुननानै बेयाव गाबहोनानै बायदिसिना बिबार दोनग्रा बानायनाहाय बायदिसिना बिदि नुनो मोनो आरो बेफोरखौबो जेनेबा बिदिनो मिसिनफोरजों हानानै बिजों डिजाइन बानायनानै बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो
औ
आरो जोंना गोदोनिफ्रायनो मोनसे बर'फोरनि जाग्रा ना फाम नङा होमबा आंगो बाथोन बा माबा मोनसे जायो जोङो बेखौ नाफामखौ गोथाव मोनो बे नाफामखौ गोदोनि दिनाव औवा बे औवानि हासुंखौनो बानायनानै बे औवानि हासुं सोनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ नोंगौ।
आव दोननानै ओं बेयाव थालिर बिलाइजों बेयाव खोबनानै दोननाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन माने बेयाव गोबाव सम दोननो हानाय बिदि सुबिदा जायोमोन आरो जेनेबा जि माबा जेनेबा भयामफोराव दोनोब्ला प्लास्टिकनि भयामफोराव दोनोबा जेनेबा जोंहा जानायफ्राव एसे प्लास्टिकनि मुवाफोरा जोंनि थाखाय देहानि थाखाय इसे खैफोद गोनां नालाय बिदिनो औवायाथ' जेनेबा जेबो खैफोद गैया बिदिनो मिथिंगानि फाय मोननाय मोजां नालाय बेखायनो औवाफोराव दोननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि
थाबबो गाज्रि जाया आरोना माने औवानि माबायाव दोननायखाय
ओं ओं थाबबो गाज्रि जायामोन आरो।
बिदिनो जोंना आरो मानसि थैनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ औवाजोंसो बाननाय नुयो आरो
औ आरो सावोब्लाबो जोंना आ औवानि गोनांथि जायो जेनेबा मानसि आरो मानसिखौ थैयोब्ला माबादि गोथै हाखरसिम बानखांनानै लांनो थाखाय एबा जे जायगासिम जोङो जे जायगायाव मानसिखौ सावगोन बा फबगोन बै जायगासिम माने ओमफ्राय औवानि बाथि बानायनानै बे बाथियावनो बाननानै लांनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ बिदिनो गोबां दङ आरोना औवानि बाहायनाया दा जोंना समाबो जानानै फैबाय जेसेबांखिनि समाव जोङो गुवारि सावरायनो हाजोबनाय नंलिया नोंथां
औ औ दे नोंथां
औ दे।